लोगो नोंथां नोंथाङा बहाबा दं नामा।
औ आं नै नोंथां माने जिरायनानै दं बारियाव
अ नोंथाङा बेस्थ' नामा
बेस्थथ' नङा नोंथां रायलायनो हागोन सावरायनो हागोन
बिथांजों मोनसे माने जोबोद गोमोथाव बाथ्रानि सायाव रायलायनो सानदों
औ औ दे नोंथां
जिहेथु ओ मुलुगनि जाथाय जों बेखौ ओ लाखिनोबो हाया। बा जानो मोनाबो होननो हाया। थ्रु हर आरो साननि सम
औ
साननि समा बोरै हरनि समा बोरै नोंथाङा खोन्थाहरनो हागोन नामा
औ होमबा आं नोंथांनो एसे फोरमायहरसै सान आरो सर बे मानै माने बेथ' गोदोनिफ्रायनो सोलिनाय
नोंथाङा हरनि बागै खोन्थााहरनो हागोन नामा हर समनि बागै
हरनि बागै खिथाहरसै।
हर सम होनोब्ला बिदिनो मिथि बेथ' गोदोनिफ्रायनो माने बुहुमा माने साननि सोरगिदिं गिदिंनानै माने दावथ्रोदनायनि जाहोनाव जायो आरो ना नोंथां बिदिया। माने जा बाहागोआ बु साननि फारसे मोखां जाया बे बाहागोआव हर आरो जा बाहागोआ माने साननि फारसे मोखां जायो बे बाहागोआव सान जायो आ रोना नोंथां। माने बुहुमा दावथ्रोदबाय थानायनि जाहोनाव। हर सम होनोब्ला माने हर समावहाय गोबां खोमसि जाजोबो आरो ना जा समाव माने सुबुं माहारिया गाव गावनि न' लाजोबो गासिबो। जाम बा जाय फोरा बिदिनो गोजान गोजानाव खामानि मावनो थांदों, बिदिनो फैसा खामायनो थांदों, आरो बिदिनो न' बां गारनानै बेफार फालांगि खालामहैदों बिसोर मान हर सम मावहाय गासिबो माने गाव गावनि न'आव फैफिनजोबो आरोना नोंथां। आरो बिदिनो हर समावहाय गोबां बायदि रोखोमनि दाउ, जिब, जुनार बायदिफोराबो माने गाव गावनि थाग्रा खुलिफोराव फैजोबो आरोना। हर समावहाय बिदिनो बिरथिंलाबायो होनोब्ला आरो सखा सख मा दाउ होनो बेखौ फेसा दाउ बेफोर माने हर समावहाय आदार नागिरो आरो बिदिनो हर समाव गोबां रोखोमनि सांग्रेमाफोरा बिरथिङो आरो बिदिनो गोबां जिब जुनारफोरनि गाबनाय खोनानो मोनो आरोना हर समाव। माने सानसेयाव जेसेबां मावनानै खस्थ' दु मोनदों बेखौ माने हर समावहाय माने सुबुंफोरा उन बिसिना होनो बिसिनायाव उन्दुनानै माने गावसिनि मेंनायखौ खारहोयो आरोना। बिदिनो हर समाव सान समावहाय बिदिनो नख'रनि खायफा मानसिफ्रा न'आव थाया जायो। खिन्थु माने हर जाबाथाय ज' गासिबो बिदिनो नख'रनि बिमा बिफा बिब' बिनानाव गासिबो ज' माने थानानै माबायो आरोना खर समावहाय। बिदिनो ज' आस्रय लाजोबो जा खामानि दामानिया
तु ओ ज खोनादों नोंथां। जिहेथु सुबुं माहारिया न'खरखौ सालाय गुबुन गुबुन जायगायाव थाङो।
औ।
हर हर जायोब्ला बिसोरो न'आव गासैबो बिमा बिफा गासैबो ज'यैनो ओंखाम जालायनो मोनो रायलायनो मोनो बेनो
औ औ नोंथां। ओंखायनो नाथाय खायसेफोरा माने हरखौबो गियोबो आरोना खोमसि जानायनि जाहोनाव जों हर समाव सोरां लानो थाखाय, बिदिनो लाइट थस बायदि मोब्लिबनि गोनांथि जायो आरोना। बिनिखायनो खोमसिनि जाहोनाव खायसे माने सु सुबुंफोरा माने गियोबो आरोना नोंथां।
अह नोंथां, जों हर समाव मा मा हाबाफोरखौ मावनो हाया? खोनादों नोंथां?
औ नोंथां बुं।
आ ओ ओ जों हर समाव मा मा हाबाफोरखौ मावनो हाया बा मावजाथाव नङा?
जों हर समावथ' माने खामानिफोरखौनो सुबुंफोरा मावखाया होनजायो। बांसिनानो बिदिनो फोथाराव मावनाय खामानि जेरै हाल एवनाय बायदिसिना मैगं थाइगं गायनाय, बायदि खामानि आरो बि दिनो दङना, बिदिनो फरायसालियाबो माने हर समावहाय बन्द' थायो। अफिस बायदिफोराबो माने हर समावहाय बन्द' थाजोबो आरोना नोंथां। आरो बेंक, अफिस बाय दि रोखोमनि खामानिफोरा माने हर समाव जेबो जाया आरोना। बिदिनो खायसे सपिं मलफोराबो माने हर समावहाय बन्द' जाजोबो, बाजार बायदिफोराबो। बिनिखायनो माने हर समाव सानस - - समाव बांसिन सुबिदा दं आरो खामानि मावनायनि नोंथां।
नोंथाङा होमबा आंनो बिदिनो सान समनि बागै एसे बिजिरनानै खिन्थाहरदो साननि बागै
जिहेथु हर जानायनि उनाव सानजा सानजा दिगनिफ्राय ओ सोरांबोयो जिहेथु ओ सान। ओंखारनाय लोगोजों ओ लोगोसे। साना जेबोला ओंखारो अबोला। जों हराव समाव उन्दुबाय थानाय सुबुंफोरा दावमा दाउसा गाब।
बिफां लाइफांनि जिहेथु बिलाइफोरजों। मावनाय जिहेथु गोदै देंखो। बोयो जिहेथु बिफां लाइफांनि बिलाइफोरा मावनानै। दावमा-दाउसाया जिहेथु। फुं जानाय लोगो लोगो सान ओंखारनाय लोगो लोगो जिहेथु। गोदै रावजों देंखो ओ रोजाबो। बै देंखोनि गेजेरजों। सुबुं माहारिया जिब-जुनारा बा उन्दुनायनि बा सिरिमोनो।
औ।
फुं समाव जों नुयोला जोंनि गोसोआ जोबोद गोजोननाय मोनो। मोनसे रंजाखांनाय फैयो आरो ओ माखासे गोरों गोरा। ओ बिगियानगिरिफ्राबो बुङोदि जिहेतु सान समनि ओंखारनाय सोरां। जिहेथु साननि सोरांखौ बा मोदोमाव लायोबोला। ओ जोंनि देहा सोलायनि थाखाय मोजां। ओ बे ओ जिहेथु सान सान सोरांनायनि ओंखारनायनि जा ओ। ओ उनाव जेबोला बा द' रिंगा जायो अबोला। गासै सुबुं माहारियानो सिखारनानै। गाव गाबागावनि हाबाफारिखौ मावो। जानाय लोंनायनि ओ लानानै जानाय लोंनायनि आ खौ लानानै गेदेर सुबुंफोरा सोरबाबा आबादाव थांगोन सोरबाबा गावनि हाबा हुखायाव थांगोन। फोरोंगिरिया फोरों ओ फरायसालियाव थांगोन। फरायसाफोल फरायसाफोरा ओ फरायसालियाव। गियान लानो थाङो फोरोंगिरिफ्रा गियानखौ होनो थाखाय फरायसालियाव थांदों। गारि मटर थावग। आबादारिफ्रा फोथाराव थांनानै आबादखौ सामलायो। आबादखौ फेहेरगोन आबादखौ जोथोन लागोन। बेबायदिनो ओ खोनादों नोंथां। बे बेबायदिनो फुंनि समा माने सोराङा। जागायजेनो आरोना बिदिनो जागायो जागायो। साना हाबसै हाबसेयाव जिहेथु। जोंनि आ गथ'फ्राबो। सान समावनो रंजानाय मोसानाय गेलेनाय गासिबो हाबाखौनो मावो आरोना। दावबायनायानो जा बहाबा थांनायानो जा नंगौना?
औ नंगौ नोंथां।
औ माने सुबुं माहारिया गोबाङानो ओ हर समाव दावबाया बायदि मोनदों। ओ बिसोरो फ्रायनो सान समाव दावबायो मानोना सान समाव दावबायोब्ला जोङो मिथिंगानि ओ जोबोद समायना बिफां लाइफाङानो जा दैमा दैसायानो जा बेफोरखौ नुयो आरो दावमा दाउसा ओ जिब जुनार बिसोरो सान समावनो फ्रायानो गावनि थाग्रा खुलिनिफ्राय बाहा फारसे उधार बेखायनो जोङो सान समाव गोबाङानो दावबायो आरो बैफोर नुथायफोरखौ नायनो थाखाय
औ औ नंगौ नोंथां।
औ जिहेथु साना ओंखारनानै गेजेराव मोनफैनानै हाबनाय समसिम जोंनि गोसोआव गोजोननाय लाबोयो। जिहेथु हाबनाय हाबहां जानायावबो जोङो मोनसे गोमोथाव नुथायखौ नुयो आरो साननि जिहेथु हाबां जानाय सम।
औ सान समावहाय माने औ दावमा दाउस साफोराबो जिब जुनारफोर माने गासिबो माने गाव गावनि आदार बायदिफोरखौ नागिरनानै उदैखौ सुफुंनानै लागोरखायो आरोना औ।
खौ नुयो जो सान हाबनायजों लोगोसे गाबा गा
मोनाबिलि समनि जारां मोनाबिलि समनि जारां जेरै सान हाबनाय माबाखौ नुयोब्ला जोबोरैनो गोजोननाय मोनोना नोंथां? आइजो फारसे
जिहेतु जिब जुनारा आदारखौ गुबुन जायगायाव जाखांनानै ओ जाखांनायनि उनाव सान हाबनायजों लोगोसे गाव गाबा गावनि बाहाफारसे लामा लायो बे बेबायदिनो आरो सान दोबैनायाबो जोंनि थाखाय मोनसे गोनांथार मोनसे जिहेथु फिननायखौ होयोदि साना जेरै हाबदों बेबायदिनो हा जोंनि गोसोआबो माने मोनसे गोजोननाय मोनो आरोना दि
औ नोंथां औ नोंथां होनदां
औ बेनो सान आरो हरनि ओ माने
औ
गोनां बाथ्राया आरो माबाफोर दंबावो नामा?
जेबोथ गैला नोंथां माने सान सम आरो हर सम बेफोर माने बिदिनो बुहुमनि जानो जानाय नालाय माने बेयावथ जेबो मिथिं गा माने सुबुङा सोरजिनाय माबा बिदिनो माबानोथ नङाना नोंथां बियो औ बे जाथाय नङा मोनसे माने सानखराङाव सोमजिबाय थानाय खामानि मावनायसै आरोना बे माने
औ बुहुमनि गिदिंबाय थानायनि जाहोनाव जिहेथु बुहुमा सोनाब दिगनिफ्राय सानजाहा फारसे गिदिंनायनि जाउनाव ओ बुहु सानांखौ जोङो सानजानिफ्राय सोनाब फारसे हाबनाय नुयो।
होमबा औ नो नोंथां
औ
दोनथनसै नामा होमबा
जागोन दे जागोन
औ दे होमबा नोंथां गोजोननाय थाबाय